औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि।
औ
औ नोंथाङा दा बेस नोंथाङा बेस्थ' दं नामा नोंथाङा?
बेस्थ नङा।
औ नोंथांजों आं मोनसे ओ बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा ओ बेस्थ' नङाबा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
जागायनोसै नोंथां। औ आङो ओ। नायनि सायाव नोंजों रायज्लायनो सानदों आरो नोंथां। औ थ ओ औ नोंथां ओ नों ओ आंनो नोंथाङा दंफां गायनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा बिदिनो मा मा दंफां गायनानै जोङो ओ मोजां न-न'खर सो ओ सो सो मा माहोनो ओ बिदिखौ न'खर सालायलांनो हानाय नोंथाङा बिदिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो।
अ औ हागोन ओ जों दंफां गायनाय होननानै बुङोबाथ' जों दंफाङा जोंनि थाखाय गोबां खामानियाव जोबां खामानियाव हेफाजाब होयो। जेरै गिबियावनो जोङो दंफांनिफ्राय अक्सिजेन मोनो। बे अक्सिजेन बे अक्सिजेनखौ जों जेब्लायबो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो थाखाय जेरै गोनांथि जायो बेनि थाखाय जों दंफांखौ गायनाया जोबोद गोनांथार।
औ नोंथां।
दाथ'नै गोलोम बोथोर गोलोम बोथोर दिन। बे गोलोम बोथोराव जोंनि दुंथाइ मुलुगनां दुंथाइ बांनाया जोबोद बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं जेरै गुबुन गुबुन हादर चाइना बायदिफ्राव दुंथाया दासान्दि गोबां गोबां बारा जाबोगासिनो दं आरो बि फां लाइफां खम जानायनि थाखायनो ओ बेनि था खाय जोङो दंफां लाइफांखौ गायनांगौ दंफां लाइफां गायबासो जोंनि आबहावाया मोजां जागोन।
औ नोंथां।
ओ आरो दंफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जों माखासे दंफां लाइफांनिफ्राय गोबां
गोबां आगजु फोरबो मोननो हायो जों दंफांनिफ्राय जेरै फरायसालियाव जोंनो टिबोल सियार बेरेंसि बायदिनि गोनांथि जायो बैफोरखौबो जों दंफांनि दंफांनिफ्रायनो बानायनानै लानो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जों दंफां लाइफांनिफ्राय दंफांनिफ्राय जों फिथाइ मोननो हायो फिथाइ-फिथाइखौ जों बेबायदिनो फालांगि खालामनो हायो जों। बेफोरखौ फाननानै जों रां आरजिनो हायो। जों बेफोरबायदि फालांगि दंफां बा फिथाइफोरखौ फाननानै जों रां खामायनानै जों गाव न'खर गंसे सालायनोबो हायो आरो।
औ नोंथां औ। ओ नोंथाङा आंनिफ्राय मोनसे ओ बिदि दंफां लाइफांनिफ्राय बागै एसे ओ मिथिनो लुबैदों नामा एसे?
औ अननानै फोरमायनानै होदो।
औ दे जागोन नोंथां। ओ जोंहाथ' नोङो ओ माखासे बिफां लाइफांनिफ्राय ओ बिदिनो माबा मोनो होनदोंना नोंथां ओ बिदिनो जों जोंनिथिंबो ओ दंफां लाइफांनिफ्राय ओ थखथा ओ बिदिनो थखथा आरो जोंहा न' लुनायाव बाथाम होननाय जायो ना नोंथां औ जोंहा न' लुनायावो बाहायनाय जायो आरो बिदि दंफां लाइफांनि आरो जोंहाथ' बिदि नों नोंथांआथ' बुंखाबाय फिथाइ सामथाइ मोनो ओ जोंहा थाइजौ मो- ओ थाइजौ बिफां गायबाथाय जोंहा फिथाइ मोनजायो नङा होमबा नों
औ।
औ जोंहा बिदिनो खमला थाबाय बिदिनो आमलुखि थाबाय लेरख' थाबाय। -खाय बिदिनो जाग्रा बेसाद जाग्रा बिफां बायदि बायदि मेरला दं आरो नोंथां बुंख'नो हा हाय आर
औ।
जोंहा ओ बिफां लाइफां होनोबाथ' बिफांनि ओ बांसिन दाम गोसानि बिफांनि नामखौ नोंथाङा आंनो खोन्थाना होनो हागोन नामा?
ओ बिफां बेसेन गोसा बिफां होनना बुङोबाथ' जोङो
औ नोंथां।
गोबां मोननो हायो।
औ नोंथां।
साल, सिगुन साल, सिगुन सेसु
औ खोनानो
खैसि लाल स सन्दन लाल सन्दन बेफोरबायदि दंफाङा जोबोद जोबोद बेसेन गोसा दंफां आरो औ
औ
ओ नोंथाङा बे दादि मुलुगनां बिदुं बांनाया बारा जादों बेन बेनि सायाव जों मा खालामबा जों बिफां लाइफांखौ दानफायबा दानफायना दानफायबा मोजां जागोन ना बिफां लाइफां गायबा मोजां जागोन? बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं आं एसे हागोन आं नांगौ बाराखौ हानाय नङा नोंथां नोंथांनो बे खिनिखौ आं फोरमायना हो होखानाय जाखाबाय औ नों -थां ओ जोंहा बिफां लाइफां गैयाबाथ' जोंहा अक्सिजेन गैयाबाथ' जों थांनानै थानो हायाना होमबा नोंथां?
औ।
औ दिनै ओ जिरि होन मानसि आरो जिब जुनारफ्राथ' नोङो बिफां लाइफां नि ओ बिदि अक्सिजेन गैयाबानो जोंहा ओ जिउआ गोमालांनायनि चान्स थायो आरो नोंथां। औ जोंहाथ' ओ दा गरम बोथोर नङा होमबा नोंथां? ओ जोंहा बिफां लाइफांनि बार बिफां लाइफांनि बारजोंनो जोंहा ओ जोंनि जिउखौ जोङो बे गरम होनायखौ जोङो दान दा मोननाय जायो आरो बिदि बिफां लाइफांनिफ्रायनो नोंथां।
औ।
मानो होनोबा बिफां लाइफां दानफायबाथ' जोंनि ओ बे अक्सिजेन बारखौ जोङो मोनाबाथाय जोंनि बिदि जोङो थांनानै थानो हानाय नङा आरो नोंथां औ आं बेखिनिखौ ओ बुङो ओमफ्राय आं बाराखौ बुङा नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा बिनि बागै?
औ हागोन। जोङो बिफां लाइफाङा बिफां लाइफां जों सुबुंफोरनि एबा जिउआरारिनि गासै जिउआरारिनिनो। लोगोरि
औ नोंथां
बिफां लाइफांजोंसो जोंनि जिउ आ जोंनि जिउआ आबुं जेरै जों बिफां लाइफांनिफ्राय जों अक्सिजेन लानानै थांनानै दङ बेबायदिनो बिफां लाइफाङाबो जोंनिफ्राय कार्बन डाइअक्साइड गेसखौ बोनानै बोनानै लागासिनो दं बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जों सुबुंफोरनि लोगोरि बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ अरायबो सांग्रां थि लाखिनांगौ बिफां लाइफांखौ जों गायनांगौ बिफां लाइफां अरनबारियाव बिफां लाइफां दानफायनायखौ जों होबथानांगौ बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि बुहुमा जोंनि जोंनि ओनसोला मोजाङै मोजाङै सावस्रि गोनां जागोन जोंनि आबहावाया मुलुगनां बि दुं बांनायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन बिफां लाइफां जोङो बे बुहुमाव गोजोनै थांनानै थानो हागोन।
औ औ नोंथां औ
औ बेनिखायनो जों गासैबो ओनसोलावनो जों बिफां लाइफां गायनो
फरायसालि एबा माबेबा माबेबा मावख' मावख'फोराव थांनानै जों बिफां लाइफां गायनायनि नि सायाव माखासे जों मोजां मोजां मोजां मोजां एक्टिभिटिफोर लाहैनो हायो बिफां बिफांखौ जों मानो थाखाय नांगौ बिफाङा जोंनि थाखाय मा मा खामानि होयो। बिनि बिनि सायाव माखासे जों फोरोंथि हैनो हायो। बे फोरनो अब्लासो जों फराय अब्लासो बै फरायसाफोराबो बिफां लाइफां गायनो गोसो जागोन बिफां लाइफां गायनो बिफां लाइफांखौ बेसेन बेसेन होगोन नङाब्ला जों बिफां लाइफांखौ जों बेसेन होआब्ला बिफां लाइफांनिफ्राय बिफां लाइफांनिफ्राय जों माबोरै अक्सिजेन मोननो
औ नोंथां
औ
औ खोनानो मोनदों दंफांखौ बिदि बिफां लाइफांखौ मा मा सानाव गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंहा ओ बिफां बिफां गायनाय मोनसे मोनसे सान दं जेरै फाइभ जुनाव जों बिफां लाइफां गा बिफां लाइफां गायो बे बिफां फाइभ जुनाव जों बिफां लाइफां गायनायनि मोनसे मोनसे थांखियानो जादों बुहुमाव एबा जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलखौ बिफां लाइफांजों बिफां लाइफांजों ग्रोम ग्रोम खालामनानै ओ जोंनि बुहुमखौ गोथां गोथां गाब सोमजिखांहोनाय
औ नोंथां।
बे गोथां गाब एबा बह बिफां लाइफांजोंसो जों जिउआरारिया थांनानै थायो बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ जों बे फाइभ जुनाव गायनाय जायो आरो
औ औ नोंथां औ। औ औ। खोनानो मोनदों नोंथां आङो ओ अग्र बिफाङाव मुलि होनानै मुलि बे मुलि जानाय जोङो ओ सेन खालामनायनाय खोन मोनदों नोंथां ओ नोंथांमोन बिदिया सोलियो नामा?
औ बेथ' औ सोलियो जोंनिखिबो जोंनि खिबो न'खर न'खर बेबायदिनो गायना लायो गायनानै गिदिर गिदिर जाबाथाय बेखौ माखासे मेडिसिन एबा मुलिफोर होनानै बेखौ गोबाव सम दोननाय जायो
औ औ।
बियो बे सिं दंफां बिफां सिङाव हासार जाबाथाय बेखौ दानख'नानै
दा दानख'नानै बेखौ फाननाय जायो। बियो जोबोद बेसेन गोसा होननानै जों मिथि मिथि मोनो
औ नोंथां समाबो जाबाय नोंथां बे जोंनि बिफां लाइफां गायनाय नायनि सायाव रायलायनायखौ जों बेखिनिनो दोनथनाय होनबाय दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ दे।